नोंथाङा खोनादो औ नोंथां ओ नोंथांखौ आं दसे सम सावरायनोसो खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ दा बर' माहारि होनना बुङोब्ला जोंना सिगाङावनो फैग्रोयो जौ लोंनाय ना?
औ
बे जौ लोंनाया बर' माहारिजों माबोरै सोमोन्दो थाखो आरो जों मानो बै जौ लोंनाया मा समनिफ्राय जागायजेनखो जोङो बिनि सायाव एसे सावरायनो आयदा
औ सावराय जागोन नोंथां।
आं एसे बुंस्लिमना होनोसै।
औ दे।
गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि माहारियाव जों जौ गिसि खौ बाहायबोदों। जों जौ गिसिजों लोगोसे गोरानबो थायो। जौ गोरान जायखौ जोङो बांद्राय बाहाया ब्लाबो जों बांसिन जौ गिसिखौनो बाहायनाय जायो जेरैबायदि जोङो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनाय हा खामानियाव बा जोंनि गोदो गोदाय आलासि सिबिनायाव बा जोंनि गोदो गोदायनि समनि मोनसे मुलि हिसाबै बाहायनायाव जोङो जौ गिसिखौ बाहायबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
मावनानै जाग्रा हारि जोङो बांसिन आब बाद मावनानैनो गावनि जिउ आरो स न'खर संसार खौ सालायो। जायनि थाखाय जोङो बैफोर मावनाय दांनायाव जोङो गावनि देहाखौ मेंगानो थाखाय जोङो जौ गिसिखौ लोंनानै जोंनि देहा मेंग्लिनायखौ बावगोमानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव माब्लाबा उदै गाज्रि जायोब्ला बा जोङो खिनाय जायोब्ला बा माबाफोर उदै गरम जायोब्ला जोङो जौ गिसि लोंनानै जोङो जोंनि देहाखौ थान्दा खालामनाय एबा गुसु खालामनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनि गामि जोंनि गामिनियानो जा बा जोंनि नखराव सोरबा आलासि फैनानै बा बे आलासि सिबिनायाव जोङो बांसिन साहा फिथा होआलासिनो जोङो गोदो जौ गिसिखौ होनानै जोङो जौजों आलासि सिबिनायखौबो खोनानो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे जौजों लोगोसे जोंनि माहारियाव गोबां बाथ्रा हाबनानै थाबाय। दा बेखौनो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बै जौ गिसिखौ नोंथांमोना बाहायो ना बाहाया?
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो बे जौ गिसि आरो जौ गोरान। बेखौ बाहायो नोंथां मानोना जोंनि ओनसोलावबो बे जौ गिसि आरो जौ गोरानखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनानो जोंनो दिन्थि दिन्थिलांनाय बा जोंखौ फोरोंलांनाय माबायदि बानायो बा माबायदि सावो बेफोरनि बागै गोदोनिफ्रायनो दिन्थिलांखानाय। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दुब्लि बा बायदिसिना खामानियावनो खामानि मावनायाव बेयाव जोङो बे जौखौ जौ गिसि खौ बांसिन लोंनाय जायो। लोगोसे जौ गोरानखौबो लोङो। नाथाय बांसिनानो जौगिसिखौ लोङो आरो नोंथां लोगोसे बे जौगिसि खिथि बानायनायाव थ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ।
औ एसे एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन।
औ माइरंखौ जोङो ओ सुवाबालानोबा खायसेया सुनानैबो बानायो खायसेया सु बालानोबो बानायो जेरै बेखौ जोङो ओंखाम संनाय बायदि संनानै बेयाव बाखार बेखौ गुसु जाब्लाथाय एसे गुसु जाब्लाथाय ओंखाम संनाय संनाया गुसु जाब्लाथाय बेखौ बे बाहारखौ फोनयाव ओंखामाव फोननानै बेखौ प्लास्टिक बा लाइ बेफोरबायदिजों खोबनानै दोनो। बेनिफ्राय बेखौ साननै सानथामसो बा एसे गोबावनि उनाव खायसेया साननै सानथामजोंनो बा खायसेया एसे गोबावजों बेखौ बे प्लास्टिक बा लाइनिफ्राय बो खारनानै बेखौ खान्था बेफोरबायदि बायदिसिनायाव सोनानै दोननाय जायो। बेखौनो साननैसो उनाव रोसि ओंखारोब्ला बेखौनो जौ गिसि बुंनाय जायो आरो आरो बे बेखौनो जोंनि ब'र माहारिया ओ बेफोरखौ लोङो लोगोसे जौ गोरान बे जौ गोरानखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबां लोंनायखौनो नुनो मोनो बा बाहायनायखौनो नुनो मोनो। मोनो जेरै जौ गोरावखौ जोंनि आनसोलाव बे जौ गिसि संनानै दोननाय बेखौनो गोबाव जाब्ला बा खायसेया बे जौ गिसिखौ लोंखांब्लासो बेखौ जौ गोरानखौ बानायो आरो नाथाय खायसेया बेखौ लोङै फियावनो बा गोबावै दोननायनि उनावनो बानायनाय जायो आरो
औ।
बे जौ गिसिखौ जोंनि ओनसोलाव बेखौ
नोंथांनि खाथियाव मायोबा सोमावगासिनो दं इखौ एसे गोजानाव दो दोनब्ला मोजांसिन जा जागौमोन!
मा होनदो नोंथां?
नोंथांनि खाथि खाथियाव एसे भाइब्रेट जानाय बायदि खोनागासिनो दं।
औ नोंथां जादोंमोन।
बे जौ गोरानखौ जोंनि ओनसोलाव ओ सेरेबबो बुङो आरो नोंथां।
औ औ औ बिनि मुंखौ आरो सेरेब
सेरेबबो बुङो औ नंगौ नोंथां बेखौ जोंनि ओनसोलाव औ खान्था बा बेफोरबायदिनो जौ संग्रा मुवाफ्राव संनाय जायो आरो बेखौ गोदौ होनानै बेनि ओ रोसि ओ गोदौनायनि खौनो पाइपजों दिहुननानै बेखौ बानायनाय जायो औ नंगौ नों थाम लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बेफोरो जौ गोरान आरो जौ गि बेखौ गोबां जेरै अ न'खरनि फुजा होनाय बा न'खरनि बेफोरबायदि बायदिसिना हाबाफारि जेरै औ सारादु बेफोराव जोंनि ओनसोलाव बेखौ बाहायो बांसिन सुबुङानो बेखौ बाहायो आरो
नोंगौ।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलफोराव जेरैबायदि सोल जोंनि ओनसोलावल नंङा। गुबुन ओनसोलावबो जानो हागौ। ओ जोंङो गोथैसि गोथै बावनाय समावबो बेफोर जौजों बावउनायखौ जों आथिखालसिमबो नुनो मोन्दोंना।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोल
बेजों लोगोसे जोंनाव औ फोरबोफोर फैयो। अब्ला जोंनाव सिगांग्रो बे जौ गिसिखौसो सिगां बानायग्रोनानै। थाग थियारि खालामना दोननायख। खौ जों नुदों।
औ औ।
बिदिबा जौआ जोंनि न'खर संसार जानायावल' नङा जोंनि फोरबोआवबो। जोंनि इसोर सिबिनायावबो जेरावबो बाहागो लानानै दङ होननानै सानो होमबाना।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बे औ।
बे बाखोर होनना बुंदोंमोन। बिनि मुंखौ जोंनि ओनसोलाव एमाव मुंङै। बो मिथिनाय जायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
मा मा मुवा होनानै बानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बे बाकारखौ जोंनि ओनसोलावबो एमवबो बुङो आरो नोंथां। बेखौ जोंनि ओनसोलाव माइरं बे माइरंजोंनो बानायो आरो। जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन ओनसोलावबो बेखौ माइरं जोंनो बानाय जानो हागौ। नाथाय जों ओनसोलावबो बानायो। आरो बेखौ जोंनि ओनसोलाव बेखौ ओम बाकारखौ बानायनायाव जोंनि ओनसोलाव माइरंखौ एसे दैजों सोमना दोनबाय दोननायनि उनाव बेखौ उवाल बा दिंखि बेफोरबायदियाव बेखौ देनाय जायो आरो। लोगोसे बे देनायाव जोंनि ओनसोलाव बे मोखना बिबार मोखोना बिबा बिलाइ बेफोरबायदि मुवाफोरखौ नानै देनाय जायो। ए
मोखना बिलाइनि अनगायै आद ओ मा मा मिथिबावो नोंथाङा?
आं जोंनि ओनसोलाव बे मोखना बिलाइ आरो बिबारजोंनो देनाय जायो नोंथां। लोगोसे दंबावो आं गोसोआव गैजोबला।
अब्ला जोङो गंगार दुन्दियाना मा खौबा होयो होनना खोनादों। बेजों लोगोसे जों आरो खान्थाल बिलाइ बो होनाय खोनादों बिनि उनाव बिनि उनाव जों आरोबाव खोनानो मोनदों खुन्थाइ बोहोयो होननानै खोनानो मोन्दों।
औ साननांगौ।
आरोबाव दंबावो जोंनाव जों जेब्लानोखि उदै सायो जेब्ला उदै सायोब्ला जोङो उदैयाव नाग्लिनानै लायोना मोनसे आ मामोन बिनि मुङा आं दा बुंस्लाबनो हाला।
औ
बैफोर बायदिसिना
औ बायदिसिना मुवाफोरखौ होनानै बानायनाय जायो आरो नोंथां।
लाइफांनि बिलाइफोरखौ होनानै देनायखौ जोङो मिथिनानै मोनो होमबा ना? बेखौ जोङो सिगां बे माय रंजों गलाय खानानै देनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना?
औ नों
देनानै बेखौ आरो दै एसे दास्रिनानै बा दै एसे सारस्रिनानै जेरैबायदि जों आथाखौ नानाय जायो आरो गुल खालामनाय जायो थिग बेबायदि दिनो जोङो नानानै एसे मोजाङैनो बिनिखाय जों गुल खालामनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो होमबा ना?
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेसेबां साननि उनाव बाहायनो हायो?
बेखौ सानब्रै सानबा बेफोरनि उनाव जोङो बाहायनो हायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे एमवजोंनो फालांगि मावनायफोरबो दङ नामा सोरबाफोर?
जोंनि ओनसोलावबो फालांगि मावनाया दङ नोंथां एसे एनै दङ आरो गोबां मावनाय जाया आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि एमाउनि फालांगिखौ नाथाय सासे सानैया मावनाय जायो। बेफोरखौ बानायनानै जोंनि ओनसोल आव हाथाय बाजाराव फानहैनाय जायो आरो खायसे खायसे सुबुंफ्रा औ नोंथां
फोरावबो बेफोरबायदिनो एमाव बानायनानै एमाव दानानै जोंनि ओनसोलफोराव फालांगि मावनाय साब साफा सानै आइजोफोरखौ नुनो मोनो जेरैबायदि गासैबो आइजोफोरानो बि बेफोरखौ मावनाय जाया जाहाथे जोंनावबो बाहायनायाबो बुरजा जानो नां जोंनि ओनसोलफोराव दा बेफोरखौ। खौ बाहायनाया खमायलांनो हमदों।
औ औ नंगौ नोंथां।
फिनाया खम जालाङोब्ला जोंना फाननायाबो खम जालांनांगौ जायो। जायनि थाखाय अब्लाबो जाय फोर सासे सानैया फानो बैसोरो बैफोरबायदि एमावखौ मोजाङै देनानै मोजाङै राहोनानै बै एमावफोरखौ फानहैयो आरो जेरैबायदि लदा मोनसेयाव थाइसे बा थाइनै बेफोरबायदि लानानै फानहैयो आरो बेफोरबायदिनो बिसोरो गावनि जिउखौ रांखावरि बुथुमनानै दालांनो हानायखौ जोङो मिथिनानै मोनदों आरो
दे अब्ला
अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा दे गोजोन्थों औ